हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ दङ नोंथां।
औ फ्रियैनो दंबा आंजों दसे रायलायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
दे होमबा जोंहा नानि सोमोन्दो रायज्लायनि सानैजों ओ ना नोंथाङाथ' ना होमबा मिथि खागौ औ नाखौ जाखायो जानांगौ नोंथाङाबो नाखौ जोङ औ नाखौ जोङो माबोरै फियो मा मा खालामो न'आवनो थानानै न'आवनो फिसिनानै नाखौ नाजों बोरै रां आरजिनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ दे एसे फोरमायना होदो होनोमबा नोंथाङा
जोङो ना होनोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो न'आवहाय फख्रिफोर थायोबा बा जोङो बेफोरबायदिनो नाखौ फिसाखौ जोङो बेलेगनिफ्राय बायना लायनानै जोङो नाखौ फिसिफैनोबो हायो हगार हगारनानै जोङो ओ जोङो दैज्लां बो बोथोरावहायनो नाखौ फिसा मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ ओ जोङो बेनिखायनो जोङो नाखौहाय ओ बेफोरबायदिनो हगारफैनाय जायो दैलां बोथोरावनो बिनि उनावहाय आं ना देरनां ने नाया जोंना ओ मेसें बोथोर बोथोरावसो देरहैनो देरहैयो मानो होनोबा देरनो एसे स सम लायो आरो जोङो ओ दैज्लां बोथो ओ मेसें बोथोरावसो फुख्रिनि दैया एसे रानो नालाय बेनिखायनो जोङो नाखौहाय मेसें बोथ फोरावबो मोनहे मोनहे मोनजाहैनाय जायो आरो नोंथां आरो जोङो थाखा आरजिनो होनबा नोंथां जोङो बेफोरबायद नो नाखौ बुरजायै हगारना लाना नानै जोङो बेफोरबायदिनो थाखा आर जिनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो जि जोङो औ नोंथां बुंनो हागोन खोनादोंना नोंथाङा?
औ दासो खोनादों मा होनदोंमोन नोंथाङा औ ओमफ्राय बे नाफोरनो औ औ बुंदोंमोन नोंथां बे नाफोरनो मा मा आदार होनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ जोङो जोंनि फुख्रियावहाय जेबो बेफोरबायदि हासार बा बेफोरबायदि होनाय जाया खायफा खायफाखौ होनाय खोनायो इउरिया हासारफोरबो होयोबा देरनायखौ खोनानो मोनो आरो जोङो जोंनि लकेल जि ओंखाम बा गुन्दै अफ्रि बेफोरखौनो होनानै जोङो फेदेन फेदेरो आरो
औ औ औ
आरो
आरो ना मा मा मा ना मोननाय जायो नोंथांमोनथिं
जोंनिथिं बे औ जों फुख्रियाव हगारनाय होनोब्ला जोङो फिसिनाय होनोब्ला जोंना ना रौ आरो बेफोरबायदिनो मिरगा ना होनो कमल खाट ना होनो नो आरो बेफोरबायदि बिदिनो अन ओ ब्रेकेट ना होनो जाय ब्रेकेटा एसे ओ बोसोरनै बोसोरथामबा एसे पास केजि सय केजि जानाय बियो जोबोद जानोबो मोजां मो मोजां जायो
औ औ
मागुर बा थाइलेण फोरबो फिसिनो हायो आरो नोंथां
औ औ बेफोरजों माने बेफोरखौ फिनानै जोङो रां खामायनाय हायो औ
औ औ थारैनो आरो जोङो दाथ' दैलां बोथोर नङा होमबा नों थां जोङो बेफोरबायदिनो ओ जों बेफोरबायदिनो दुब्लि बा ओ दंग'फोरावहाय जोङो सेन बा बेफोरबायदिनो ख'खा सानाय ओ नाया जुदि थैबा गोथाङैनो दंबा जों बेफोर नाखौबो जोङो फुख्रियाव हगारफैनो हायो आरो
औ औ आरो बेफोर नाफोरखौ नाफोरखौ माबाफोर खालामबावो नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नाफोरजों मा मा खालामजायो बेखौ माबोरै जायो औ
ओ जोङो ना होनोबा जोङो ना फामबो देनो हायो बिनि ओ उ उ बिनि अनगायै जोङो नाखौहाय फोरा सानदुं गोसायावहाय जोङो साफ साफा खालामनानै फोराननानैबो जोङो बेखौ फाननो हायो आरो
औ गोरान खालामनो हायो ना गोरान औ
औ ना गोरान खालामनो हायो आरो
औ ओमफ्राय नों बिथाङा जे बुंदों नाफामबो खालामनो हायो होनना औ
खोनादों नोंथां
जे बुंदों औ खोनादों ओं नोंथाङा जे बुंदों नाफाम नाफामबो बानायो होनदों बे नाफामखौ बोरै बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो होगोन नामा
औ हागोन नोंथां गिबियावनो जोङो नाखौहाय ओ ओ फार्स्टआवनो जोङो नाखौ साफा खालामना लाग्रोनांगोन गिदिर बा खि बेफोरखौहाय गारग्रोनानै जोङो साफायै सुना लाग्रोगोन नोंथां ओ बे बिनिफ्राय जों बिनिफ्राय जोङो नाखौहाय ओ फोरानगोन जोङो एसे इसे मोजांयै राननाय बादि सान ओ सान साननै बा सानथामसो एसे फोराननांगौ जाहैयो आरो नाया जाहाथे मोजाङै रानो ओ बिनिफ्राय जोङो जेब्ला बे ना गोराना रान गोन अब्ला जोङो बेखौहाय ओ उवाल गाहेनआव बेहाय देनाय जायो आरो ओ जों ओ जोंनि बे ओनसोलावहाय थास' थास'खौ खोब मोननो थाङो बिनिखायनो जोङो थास'जोंबो थास'जोंनो देयो ओ बेलेग ओनसोलावहाय ओ खुमब्रा फोरजों बा बेलेग बेलेग आयदाजोंबो जोङो देनायखौखो खोनानो मोन्दों आरो
औ औ नंगौ।
जोंनि बे ओनसोलावहाय बेफोरबायदिनो थास' गोसोमनि देन्थाखौनो जोङो होनानै थास' ओ गोसोमनि देनथा खौ एसे बिगुर
मा होन्दों नोंथांनिखौ बारा खोनानो मोनासै। नोंथाङा मा होनदोंमोन?
ओ थास'खौ एसे हो फानानै देफायो आरो जेब्ला बे ओ। था अब्ला जों बे नाफामा जागोन अब्ला औ बुंदों नोंथां
औ नोंथांनिखौ बारा खोनाफैनो नागिराखै।
अ।
औ दासो खोनादों नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि ना मोननो थाङो ना थाङा नोंथां?
औ औ ओ मोननो थाङो सिगांनिफ्राय नायबा दासिमाव एसे खम जाबाय आरो सिगांसो एसे मोनलाबायथारोमोन आरो दा बेफोरखौ बारा मोननो नागिरला आरो एसे खम नुसै आरो। बेफोरबायदि हा ओ बे न'आव फिसिनायखौथ' न'आव फिसिनायाथ' आलदा जाहैबाय र' फुख्रियाव फिसिनाया बै बेफोरो दालाय जोङो ओ बिदिनो हाखरफ्राव गुरलाबायना मोनोमोन ना बे बेफोर नाफोरा एसे खमायबाय आरो जोंथिं बारा मोननो नागिरला। बिदिनो दै जायगाथिं मोनो आरो बांसिनानो दै जायगायावहाय मोनो। दै इदिनो दाथ' दैलां नालाय अखा हानानै दै देरबा सेन एरि साबाथाय मोनो आरो गुरनानै गुरनानै लायबाथाय हाख हाखरफ्रावहाय गुरना लायबाथाय। मोनो आरो मोनबोयो एसे जेरै जों ना बिदिनो हाग्रानि गुरना लायनाय होनबाथ' बालाबोथिया ना गोरै नास्राय फिथिख्रि मावा बेफोरनो जाहैबाय आरो जोंनिया। गुरनानै बेफोरखौनो मोनबोयो आरो औ बेफोरखौनो जायो आरो जोंनिया ना गोरै नास्राय बेफोरखौ जाबाथ' नास्राय जाबा जोंनिया बेमार बेमारिफोरनो नास्राय जाहैयोना नास्राय जाबा थै जायो होननाय खोनादों आरो जोङो खोनानो मोनदों।
औ-औ
आ मा नाखौ जानानै गोथावसिन मोनो।
आङो बेफोरबायदि हाग्रानि ना होनोब्ला होनोब्लाङो फिथिग्रिखौ खौ बांसिन गोथावसिन मोनो आरो
औ औ आरो न'आव फिसिनाय ना नायालाय
अ न'आव फिसिनाय नाखौ खौ होनोब्ला जोङो कमल खातना ओमफ्राय ब्रेकेट ना मोनसे मोननै गोथाव मोनो आरो आङो।
औ औ खमर खार नाया गोथावसिन जासिनो आरोना?
औ खमल खारनाया गोथावसिनबो।
ओ
आरो बिनि बेसेनाबो बां औ औ बिनि दामआबो बांसिन
औ ना लायै ना बेसेन बेसेना बेलेग बेलेग जायो आरो ना?
औ औ नोंथां। थारैनो
आरो जायगा लायो जायगाबो बिनि बेसेना आलदा आलदा जायो ना मोननाय जायगांथिथ दै जायागाथिं दैनि बेसेना खमाय खम जाबाय आर रो ना मोनि जि जायगायावहाय बोरि दैनि दै गैया बेफोरावहाय बारा जाहैबाय जाय ना
औ औ थारैनो नोंथां
ओम
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जाना फैबाय नङा होमबा?
औ औ नोंथां जाना फैबाय
औ औ नोंथांजों नानि सोमोन्दै सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय
औ आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां दोनथ लायनोसै
औ नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय आंजों नानि सोमोन्दो सावरायफानायनि थाखाय नोंथां औ दे दे होमबा दोनथसै नोंथां
औ औ